अ मोजाङैनो दंबा नोंथां अ
जोङो मा मा मानि बोरै सावरायनाय जागोन दायो अनला खारै उम जागोन दे नोंथांनि ओमफ्राय जागायजेनदो होमबा
औ
दे
बर'नि थाखाय जोबोद मोजां ओंख्रै अनला खारैखौ जोङो सङो सिं जानाय जायो अनला खारैखौ जोङो संनो थाखाय नांगौ जायो अन गुन्दै अन गुन्दैखौ देना नानै लाग्रोयो लानानै
औ
देखांनानै दोननानै दै होनाय जायो दै होखांनानै बेखौ अन गुन्दैखौ होनानै खारै संख्रि होनानै
दो संनाय जायो अराव बिदिनो बेदर होनोबा बेदरबो होजायो
बिदिनो गोदौवो दसे खमाय थानानै गोदौनानै बि गोदौबाथाय मोजां जायो
ओम
गोदौखांनानै ओमफाय
उम
खनसे सानानै होनाय जायो साखांनानै बिदिनो दसे दोननानै मोननाय जायो, आरो फालौ-संख्रि देनानै बिदिनो फालौ-संख्रै होनानै सामब्राम गुफुर होयो। ओमफ्राय एरनानै होबाय थानांगौ आरो बेखौ संनोबा उम ओमफाय अनला खारैआनो जोंनि थाखाय बांसिन मोजां जायो। बर' हारिनि थाखाय
बेखौ जों जानानै जोबोद मोजां मोनो
नोंगौ
नोंथाङा एसे फोरमायना हालाय।
उम नंगौ‌ दे। आं उम ओ आंनि बुजि मोननायाव अनला खारै, अनला खारैया जोंहा माने मा मा जोङो ओ गोदो-गोदायनिफ्राय जोंहा सोलिबोनाय बियो बे आबै-आबौमोननि समनिफ्राय दा बिसोर ओ माने मा खारै बुस थु आ जोङो खारैजों जायो न'? खारैजों जों जानाया मा जायो उम खारै होनाय जायो? जोंहा दे हायाव दै जोंहा देहायाव माबायदि जाना दङ मालाबा नोंहा गेस जागोन मालाबा नोंहा मोजां जानो हाया मोजां माबा होननाय बे खारै बुस्थुआ खारै बुस्थुआ आरो अनलाजों संना जाबाय बेदरजों संना जाबाय बेखौ जुदि जोङो सेवाइ खालामो जोङो गावनि देहायाव बेयो माने मा नोंहा बे माबाफोरावबो बे नोंहा उदै सिङाव नोंहा माबा मोजां जानो हायाखै मोजां माबा गेस जाबाय बेफोरो जोंहा गोमालाङो बे समनिफ्राय बियो ज जाबोनानै मानानै मोजां मोनबोनायखाय बेखौ जोङो माने मा गावनि कालसाराव जोंनि बर' हारिया जोंहा बेखौ गथायना लाबाय आरो ना। दानिया बेखौ अनलाखौ। जोंहा माने मा जों बर'आल' आन्था जाला आरो। आ आ। माने खायसे माबाफ्रावबो जोङो माने जोंनि माबाया टेकनिकआ बाहाय बेलेग बेलेग आलदा आलदा। खिन्थु बिसोरबो माने मा। जानो हमबाय आरो। खारैया आलादा जानो हानाय खारैफोरा जोंहा खारैया बेसिकेलि जों मानि खारै ायो जोङो थालिरनि खारिैखौ जायो। जोंहा थालिरनि खारैयाबा बुहुत। माने हेल्दििसिन आरो। बे माबानोसै। बे जोङो माने मा बे जानाया जोंहा बुहुत पयजन आरो। जोङो खारैखौ जों मास माव मोनसेबाबो जानांगौ आरो। जानानै जोंनि बे देहायाव जि जमा जानानै दङ बे मैलाफोरा माबाफोरा बेखौ जेनेबा ज सोबजोबो बे खारैया। जोंहा बे माने डाइजेसनफोर खौ मोजां खालामो आरो। बे खारैया बहुद मोजां आरो, बे जोंहा माने मा जोङो। बै ओ मा होनो उवालाव देनाय, दिंखियाव देनाय, बेखौ देनानै मानानै जोङो बिराद गोजोनलायोमोन उन्दै उन्दै समाव जोङो मा आबै आबौमोन जों जमा बेयाव देना देफानानै मानानै। अनलाखौ देबाय माबाय। देनानै मानानै होबाय जोङो नायो। थेवबो आं दाबो संनो रोङा नाथाय आं बिसोरखौ आं हबो आं मोजां मोनो आरो नायनानै। संनायखौ नायनानैनो आं मोजां मोनो। आबै आबौमोननि रंजानानै मानानै। बे बुस्थुआ आरोना जोंनि थाखाय। मोजां। खायसे बेखौ जेनेबा बुजि मोना बे स' जोंहा बे खारै होयोना बेसो आरोना जोंहा मेना खारै होनानै जोंना बेनिफ्राय। बिनिफ्राय स्टार्ट जायो आरो जोंहा। दे आं नोंथांनो दसे समय होबाय माबाफोर फोरमायबावगौ नामा
खारैयाव जोंनि थाखाय देहानि था खाय मोजां जायो।
ओम
खारैखौ थालिरनि फ्रायनो बाहानाय बानायनाय जायो। खारैखौ दाननानै थालिरखौ दाननानै फोरानना नानै बेखौ सावनानै खारैखौ बानायनाय जायो
उम उम नंगौ
अ अनला खारैआव खारैखौ होनाय जायो।
उम
हो खारैआ जोंनि उदैनि मैलाफोरखौ खारहोनाय जायो।
नंगौ
औ जोङो अनला खारैखौ दिंखियाव देनानै बानायनाय जायो अन गुन्दैखौ दिंखियाव देयो जोङो
उम उम
दिंखिखौ औवाजों बानायनाय जायो।
ओम
आ आरो दं मोननैजों बानायनाय जायो आरो औ ह बेखौ जोंनि बर'नियाव न' न' थाखानाय जायो दिंखिया
ओम ओम
नोथाङा एसे फोरमायलाय
ओम अनला होनोब्लाथ' बै जानायाव स्लुब स्लुब जानायखौसो बिदि जानायखौसो मोजां नाङो जाय मानसिया जानायाव माबायदि खालामो ओमफ्राय फ्राय साउन्ड जाया बे अनलाखौ जेब्ला जायो साउन्ड जाखायो आरो आं बे जि जानायखौसो आं जानाखौ मालायनिखौबो जानायखौ मोजां खोनो आरो आं। जाहा आबौआबो बिदिनो जायो बाबायाबो बिदिनो जायो बिराद गोथाव नाङो आं माने नायनायनो गोथाव नाङो आरो बेजोंनो जोङो माने मा अनलाखौ जोङो लुबैनाया मोजां माने माबा मोनलांबाय। सिगां बारा एसेबां माबा मोनामोन। नाथाय बिसोनि जानायखो नुनानैनो मानानैनो जेनबा मा जोङो माबा खामोमोन बाबायाथ मा सामफ्रोमबो सानफ्रोमबो माने हप्तायाव खनसेबा खननै जोंहा अनला जानाय जाखायोमोन। ओ अदाय जाना जाख थायो गामियाव थाबा थ आरो माने बुंनो नाङा खारैखो जोङो ओरैबायदि जायो खिन्थु जोंहा खारैखौ जोङो बारा जानाङा आरोना जानाया
औ।
प्तायाव खसे जानाया जेबो नङा हप्तायाव बा ओ हप्ता मोननैयाव खोननैफोर जानाया जेबो नङा। खुनु जोङो खारैखौबो जोङो बारा जानाङा आरो जेसांखि गौ बेसांखिनिल' माने गावनि देहाखौ जेनेबा नायनानै मानानै जेनबा जानांगौ आरो। जोंहा गोबां माबा खाम-माबाफ्राव माने बोलोबो होयो बे नोंहा जोंहा नोंहा माबा जाहैयो आरो। नोंहा बेखौ माइरंखौ माइदंखौे देनाय जायो नरा माइरंखौ मानि माइरंखौ होबाय माने हा माने मा ओंखामानो जाबाय आरो बियो ओंखामनि ओंखामनि मैगं आरो। माइरं खो देनानै माबा खालामनायाव ओंखाम बेजोंनो जोङो आरो ओंखाम जाग्रायाव जोंहा आरो बोलो मोनसि नो आरो जोङो आरो जोंहा आरो बेदर हारि मा हारि जोंहा बेलेग बेलेग रोखोमनि थायो अनला नोङो ओ खोमा खोमा माबा खोमा बिबार होगोन खोमाव बिबार होनाया बेलेग टेस्ट जागोन आरोनो हा बे खांख्राइजों संनाया आरो बेलेक टेस जागोन ब्रयलारजों संनाया बेलेक टेस्ट जागोन अमाजों संनाया बेलेग टेस्ट जागोन गुबुन गुबुन रोखोमनि आरो नोंहा बे टेस्टआ ओ न'आव बनायनाया बेलेग जागोन गामियाव बनायनाया बेलेग जागोन टेस्टआानो नों हआव नोङो गोसोआनो बिरलायनांगोन नों बेखौ जुदि बेलेग बेलेग जायगायाव जुदि जाहैयो। ओ गुबुननिया माने मा बिनोसै आरो टेस्टि टेस्टि जासिनो नोङो आरो माने नोङो फोरमायनो हायि आरो बेखौ नों जेब्ला नों जाना नायगोन होमब्लासो नों बेखौ नोङो गम मोनगोन आरो गावनि माबायदि रो खोमनि
औ
आङो बेसेखोनो दोनबाय आरो नों नोंनो फंनैसो फोरमायनो
औ।
उम
जों बिखौ हटेलफोरावबो मोनजानाय जायो आरो न' न'आव सोंनायखौ साबसिन मोननाय जायो आङो न'आव मोजांसिनि सांनाय जायो नालाय
उम उम
हटेलावबो संङो मोजा नुयो होमबाबो बो न'आव सांनायखौ मोजांसिन मोनो। ननि खारैया मोजां जायो।
उम उम।
आरो इदिनो हटेलफोराव गेसफोरजोंसो संनाय जायो नालाय अराव संनाया मोजांसि जायो आरोना गेसफोराव संनायखौ जाबाय जाबाय थाबा उदैफोराबो हामा जानो नागिरो गेस जानो नागिरो अराव संनाया मोजांसिन जायो।
उम
बनजों संनाया मोजांसिन जायो आरो।
उम उम उम।
औ नोंथां।
उम। आं फोरमायनोसै उम उम उम ओ होमबा नोंथाङा बुंनाय जे ओ गेसाव मा खामनाय मानाया गोथाव जाया नंगौ बियो गेसजों संनाया बुहुत हार्मफु- ल जोंहा केमिकेल रिलिस जायो बेफोरजों जोंहा माने मा दानिया बांसिन सोरबा सोरबा माने टाउनाव थानायफोरा अरखोमोना मा मोना बि बिसनो माने मा बे जोंहा अरनि गोथाव माबा जानायखौ बिसोरो टेस्टखौनो बावगारलांबाय बिदि जाबाय आरो आरो जोंहा बुहुत माबायाव जोंहा माने जोङो केमिकेलखौ इउस खालामदों दा जोङो बुहुत माने जोङो देहाफ्रावबो माने गाज्रि माबा खालामांबाय थादों आरो लास- बेयो लासै लासै जोंखो जालांबाय थादो आरो जिबुफोरबायदि बिसफोरबायदि बे गेसाव संनानै मानानै जोंहा औ बेसेबां हायो जोङो अरखो सेवाइ खुंनांगौ बै गोदो गोदायनि सोलिबोनाय बे अरजोंनो जों मा जाबोनाय बेजोंसो जोंहा माबे मा जायोमोन उम माबा जोंहा दस मिनिट जाबायमोन नोंथां उम उम दोन-दोननो हासिगोन दा औ औ दोननो हासिगोन दे दे मोजां मोनबाय आं रायलायनानै नोंथांनो उम दे द दे
मानोना